जाफैयाखै। ओ हेल'।
माखालामदों
है ओरैनो दं
आसा सोर सोर दं
ए खामफ्रामजो आंजो
मा ओंख्रि जानायब्रा
दाउ मामोनथाय बावबायलां
माइ गायगोना गायाखै
गायाखैलै
मानो
ओरैलै
अबाव दं दालाय
लामायाव
लामायावलाय माथो खालामगासिनो
हारसिं मबायल नायगासिनो
आदसा मा मोनो मबाइल नायनानै
मा मोननो भिडिअ ' नुयो
ओमफ्राय बोरै मोनो भिडिअ' नायनानै
मोजां मोनो
मा मा नुयो
नुलाबायसिगोन जानला मोनला सिख्लाफोर
सिख्लाफोरखौल नुयोना आरो बेलगबो नुयो
नुजोब्रा गासिखौबो
मा गासिबखौबो
मा मा फैैयो बेखौनो नुबाय
माइ गायाहोमबा नोंस्रा
गायालै बानलु गायनांगौ बानलु
आदसा बानलु गायनो नागिरदों होमबा
ओ
ना बानलु गायनो नागिरखो
बानलु सिब्र
आदसा बानायलाय बानलु सिब्र गायनो नागिरदोंबा खै बिघा
दुइ तिन
आतसा सोर सोर सोर
मिनथिया
बिदिसो होमबा खोथाया
औ
सोर सोर होनदों
गैला हारसिंसो आं
आतसा सोर होदों न'आवलाय नोंस्रालाय
दं बिमा बिफा बिदा बिनानाव आं
आतसा
नोंसालाय
दं
सय सातजनसो जागोन खोमा
ए सोर सोर खोन्थारा ओ फन रायलायबाथाय मिनिनो ओंखार खायो
बिमा बिफा बिदा सानै फंबाय सासे आं बिबाजै बिबाजैनि फिसाला आतजोन आतजोन उ
ए
आलि दानियाखै रनावबो
गैयाथ' आरो
आतसा रावनावबो आलिफोर दानायथाराखै होनोमबा
दा मोनथ'आलै खाथियाव
आतसा बिदिसो होमब्ला
औ
माइ गायनो मा मा नांगौ
खोथिया नांगौ
फ्राय
नांगोल नांगौ मोसौ नांगौ मै नांगौ दै नांगौ बेफोरनोसै आरो
आदसा रोंङोना रोङा नोंलाय हालेव नोलाय
हालोव फेराखैलां
आलिखौलाय दानगोना दाना
दानो
दानो खोथिया फोरलाय फुनो रोंगोन ना रोङा आरो
रोंजोबो
माइ गायनो रोंना रोङा
रोङो
आतसा रोंजुथ रोमबाना
औ
माने हालौनो
हालौवनायखौल' बारा रोङा
आतसा
ए
अबाव दं अबाव थांनो नागेरदों
जेरावा ओरैनो बेरायफैलाबायदों
आस्सा थाबायनाय बायदि अवास् खोनादों माने ओंखायनो सोंदों
ए थाबायगासिनोखा
आचा बिदिलाय औ दं जायपुरा बिदिया अबाव दं हो
मिथिया
बिमायालाय अबाव थांदों
मोजां खोनाफैयाखैलै
बिमाया अबाव‌ थांदों
अ खामानि
आतसा फिफायालाय।
बिफायाबो खामानियावनो।
अबाव मावो?
हायद्राबाद।
आतसा।
न' आव दा सोर सोर थायो?
बिमा बिदा बिनानाव आं।
दै जायाखै नामा नोंसिखिजा माइ गायनाया।
जायाखै थ आरो।
मानसिफ्रा गायगोना गायाखै माइखौलाय?
गायथ'वाखै जोंनिखि।
आदसा गायथावखै होमबा ना।
ओहो
अखा गैया खोमा ना?
अखायानो हायाखैै बारा।
अखा नेगासिनो माने।
औ
अखा नांगौ जाना दं आरोना।
औ हानोरोंला माथो।
दालाय अबाव हागोन हाला गद गैला लै अखाया। सिगांनि बायदि जासिगोन थांनाय बोसोरफोरनि बायदि गायनो मोनि।
जासिगोन खोमा।
उम आसा खमसै एबार गायनो मोनगोना। सान्दुंआनो ओरैबायदि खरान आयु।
औ
उम जोंहाथ' गाया गायनायालाय होमबाबो। बिराद गरमखा बोथोरानो।
गरमथारसो आरो ओंखारनो हालाया।
उम अबावथो दं अबाव दं होनदोंमोनलाय नोङो?
आतसा सोर सोर दङ दालाय लामायावलाय नोंजों?
औ मा मावो नोंस्रा? ना ओरैनो हाजिरा मावना जायो ना
हाजिरा माङानो जाला बायो।
आतसा खिथि मावा?
माइ निल'
आदसा माइनि खेथि मावो आरो ना? नामा? ओम माइनि खेथि मावोना मावा? ओरैनो हाजिराल' मावनानै जायोना खेथिफोरबो मावो होनदां।
एबार बानलु गायनो नागिरदों आरो मावाखैदाबो
आदसा बानलु गायनो मावफेरामोन एबार बानलु गायनो नागिरदों सिगांफोरलाय माइ गायगोना गायामोन?
खोनाफैयाखैलै
हेल'।
एबार खोनादों
ना सिगांफोर खेथिफोर मावामोन नामा होनदों माइफोर गायगो ना गायामोन सिगांफोर
गायो एबारसो गायलानो
आतसा एबार गाया माने एबार बानलु गायनो नागिरदों माने? नोंसा न'खरैनो गायनो न'खरदो न' नोंसानाव' गायनो नागिरदोंना सोरबा लोगो जों गायनो नागिरदों?
न'खरनिल' खोमादां। आं मिन्थिलाय लाङालां
आतसा मोनथिया होमबा?
ओहो
मा मा बानलु गायनो नागिरदोंनो बानलु सिब्रबो ना बानलु फिसाफोरबो? हेल'। मोजांखोनायाखै माथो
आंनाबो खोनाफैयाखैमोन
आदसा बानलु फिसाल' गायगोन ना बानलु गिदिरबो गायगोन होनदों?
बालु गिदिरल'।
आदसा, बानलु गिदिरल' ओमबा
मोजां खोनायाखैलै नोंनिखौ
आनो मोजां टावारा मोजाङैनो दं।
आतसा। आरो बारा मोजां खोनायाखै दा खालामफिनगोन आं दे।
ओं।